खोनारा?
खोनादों दासो खोनादों आं।
मा मा ओंख्रि मोनखो? आं ओरै जिरनानै दं ओंख्रि संखांनानै।
सायगासिनो दङ आङो। एम्फौ सायदां एम्फौ।
ए दाबो सङाखै?
एम्फौजों माजों संगोन?
एवगोनल' एवगोनल'।
नोंना मबेला एसे गाज्रि जाबाय दांहाय।
आंना नङालै नोंनासो नेट गैया।
जानो खोनाया खोनाया जादों एसे।
एम्फौ एवनाय। आलु ना।
बाबरे ओमफ्राय?
ओमफ्राय?
ना बाथोन। मैया मोनायाव।
मैया मोनायाव
मैया मोनायावथ' मासे जाबाय ओमफ्राय।
गासैखौबो मैयानो
मानैखोबो
औ मानैखौबो मानसियानो एगार'जनखाबा बार'जनखाबा।
साब्रै हांसोखौनो मोनजाला दाना
गैया नोंसिनाव
ओमहो फिसियैयानो जा गोबावसै आवगाय फिसिना खम जाबाय थायोमोन जोंहा। दासो गैला। ओइ बे हांसो लाबाना बेमार जालाबायो आ आथिं बाथ बिस माबा बिस जाखारला जोबोदि बिनि खि बारबाबो बिनि खि गाबाय थानाय जायोनो।
नंगौलै।
आथिङा बार बिस जाबाय थादोंमोनब्रा आंनाव खनसे दा गैथ'थारालाय जा हांसो लायोमोन ना जोंहा।
जायो नंगौ गावसोर लायैनिफ्रायनो दाबो खनसेबो बारा जाफेराखै।
हांसोनिफ्रायनो जाजोबखोना जाबा जायालै
होम बे बिसआ बे बार बिस नङा बे माबा बिस दाखानायफ्रा जाखारोनो सोरनाबा सोरनाबा
औराबो बिस थाखानायफ्रासो जायो खिन्थु
माबो जाया खिन्थु आवाय बात बिस जाखारबाय थायोमोन आयु ।बे बिसआ मायाव जायो हर गेजेरावसो जायोब्रा। गाबबाबो गाबख'नो हायो उन्दुनो हायो ना मानो हायो ओरै फारसेजों सागाबा फारसेजों बारलाय लायोमोन आंना।
अ माबा सानसेखालि सानसेखालि मायबा नुदोंमोनलै आङो फेसबुकावहाय माने सानाय सुनाय गोनाङा हांसो मा आफफा गाहाम जानांगौनो। नंगौ ना माबा
जाया हाय बिराद खस्थ' मोनदोंनो आवगाय हर गेजेराव उन्दुलांनानै सिरि मोनसै होनोसै
ओमफाय
थानो सुखुवा ओरैबो थानो सुखुवा ओरैबो थानो सुवा उल्थासो अबे जायगा दलद दलदसेयाव सादों जेबो मिथिया बेखौ। जोम जोम एखेबारे सानायानो आलादाखासोमोन। हान्थु ज'रा ओरै खाथि खाथि जायो।
असखा फैसा मोनबाय नामा?
नाम होननाङा होनदों नाम बिदि होननाङा होनदों मानो बिदि नोंङो
आं होनखायो नोंखौ मानो बिदि बुंबाय थायो। हामा होन्दो।
बावदोंलां मोनबाय नामा ओमफ्राय?
उम बेखौ बेखौ दारायलाय बेखौ दाहाय खिथागोन आं।
बेयाव खोनथा जाया होनलाय।
हा
बेयाव खोन्था जाया होनलाय।
अ खिथाथ'ला आं दिनै दिनै खिथाथ'ला गाबोन खिथानोसै।
एम्फौआ दाखालि साला हांख्राया मा खालामदों। हांख्राया दाखालि मा खालामदों एम्फौखौनो सेस माबाखौनो लाबोदोंब्रा थोबनो रोङिखौनो लाबोना होफैदों। बे
आंलाय दाखालि आबैखौ दोनहैबाय दाना ओरै सासे आनैया एम्फौ दं। एम्फौ फानो होननानै बुंबाय नालाय बायनानै लाबोलायबाय आङो फवासे मोदोमानो गैया बोरिबाजोबसो सिङाव
गैयारा जिनिसा आं फार्स्टआव नायाखासैना जेला एवो होमबा नुबाय जा एम्फौआ मारै जाखो सानबाय आङो। सिगाङाव
फास्ट फास्ट ओंखारनाया गाज्रि जाखाहैगोनहाय।
ओमफ्राय सोंबावबाय आं गोथां दंदेरोमोन नामा होननानै साइथ थाखा साइथ थाखा लादों नामा? ओमफ्राय सोंबाय आं गोथां दंदेरो नामा होननानै? औ दंबावो जाबाय ए सान ओमफ्राय। ओमफ्राय एवबायना आङो एवनानै ओमफ्राय बासिनानै गाहरजोबबाय आङो । लावजोबखाबाय गोलाव। एम्फौखौसो जानो हाय खालामांगौमोनलै इयो।
उम। एमफौजों अनलाजों जानांगौलै।
उम गोथाव जायोथ'। बे घन्टा बांगाला मा सबसमाय फन हरो आंनावलाय। न ब
मा सिरि?
उम। मोनैबाय
दहयनि दुइथा देथासोबाव अबावमोन?
अब्ला सावरायसै।
हा?
टंला जरा।
माबे
लायलै
ओमफ्राय गेड खेवनायमोन नालाय, हाब दं नामा सान्दो आं।
गेडा गं खेवनायमोन ओमफ्राय बे गंसे दंमोन।
बेदिखौदेस ओमफ्राय माबाना।
बिजों राव सोर थांखो आयं?
थैया मोनदों
गुबुनफ्रावसो लांफै नांदों लांफैनांदों मानसिखौनो लाङामोन आं गुबुनखौसो
ए
उम
माय लांंनो
ओइ औ यै थाथ'र
दे